हेल' नोंथां
हेलौ नोंथाङा खोना
औ औ खोनाबायना नोंथां?
औ
हेलौ औ खोनाबाय ना? औ खोनादों नोंथां जों होनबा दायो ओ दैबानायाव जानाय जेंना आरो बेखौ जों सु सुस्रांनायनि राहा लामा जों बिनि सायाव सावरायसै नङा होनबा नोंथां?
नांगौ थारैनो
औ औ ओ नोंथाङानो एसे जागायनानै होदो नामा नोंथां?
जागोन नोंथां
जागोन औ औ
औ नंगौ दा बे समाव जोंहा दैज्लां सम बे समाव जोंनि आसाम बायदि हादरसायाव जोंनि ओनसोलाव गोबां दैनि ओ माखासे गोबां अखा हायो।
गोबां अखा हायोब्ला बेनिफ्राय बा माखासे दैमा दैसाफोरा
हाखर हालाफोरा बुंनानै दैया बाना जायो जायगा गैयिनि थाखाय जों जोंनि ओनसोलफोराव लोमसावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि गेजेराव जोङो माखासे
जोङो माखासे गोबां खहा जानायखौ जों मोननो हायो औ नंगौ नंगौ
औ दा बे दैबाना जानायनि
उम खारनानो जाहैबाय
जोंहा बोसोर फ्रोमबो जायो नोंगौ दै बानाया बेखौ जों मिथिखागौ नाथाय खार'ना बेनो जोङो बे बेनि सायाव माबायदि प्रिपेयार जानानै थानांगौ बा सांग्रांथि जानानै थानांगौ बेनिसो जों ख ओ मा होनो खम जानानै दं होननानै बेखौ बुंनानै लानांगोन मानो होनबा बे नेसारेल बेहा मालाय गावनि समाव जागोनखा गावनि लामाखौ खौ लाखागोनखा औ दा नुदों नैबे दाख्लैसो साननै गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलाव ओनसोलाव माखासे
थागिबि जायगा न' बेफोरखौ खुरखानायनि जाउनाव गोबां आलाय सिलाय अखा बांखानि गेजेराव न' बोखारदों ओ बिफां लाइफां बागान गासैबो खहा जानायखौ जों मोननो हादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ बेखायनो
माने जोंनि संसार जानाया जो माने गोब्राब मानो होनबा बेबायदि जाखानाय गासैबो सम्पति जेनेबा दोन बेबायदिखौ गेजेर ससेयाव माखासे आबहावानि जेंनानि फैनायनि जाउनाव जुदि जों बोखारनांगौ जायोबा जोंहा गोबां जोंनि मावनाय दांनाय फावसिनानै थायो मानो होनबा दा बे समाव जोंहा आबादारि बर' हारिया आबाद मावगासिनो जाय गामि ओनसोलाव थायो दा बैफोरबायदि ओनसोलावसो बांसिनै माने खहा जानायखौ जों मोननो हायो दा दैमाया माने खुरखानायनि गाहाय जाहोना जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव माखासे ओ बिफां लाइफां बिफां लाइफां रोजा थानांगौमोन दा बेफोरनिबो जोंनि गेजेराव आंखाल जाबाय आरो दैमानि रुगुङाव जाबायदि बिफां लाइफांफोर थायोब्ला बिनि खुरनायनि हारा खम जायो दा जोंनि मानसिफोरा बेखौ माने सांग्रांथि गैया बेयावबो जोंहा गाव गावनो बाना जायोब्ला खहा जानायखौ मोननो गोनां जायो भुगिनांनो गोनां जायो जेराव दाउ अमा फोराबो दै लोमनायनि जाहोनाव गोजौ लांबाय आरो मोसौ मोसा फोराबो खानो थाखाय जाय जायगा गैया जायो दा ओंखायनो बे बेफोरबायदि ओनसोलाव माखासे जोंनि सरकारि अनुस्थानफोरा जायगानाय जायगा बे दैखौ जों माब्रैबा माने प्रटेकसन होनानै गामिखौ बासायनो हागोन बा माबायदि जोङो बे गामिनि थासारिखौ मोजां अराय स्टेबोल दोननो हागोन बेबायदि बेब'स्थाखौ लानांगौ आरो आं सानो मानो होनोबा जोङो गोबां गुबुन जायगाफोराव नुयो जोंनि बे सा ओनसोलाव थानाय माखासे दैफोरा फिसासो होनजायो दा गोबां गिदिर गिदिर सागरफोरनि रुगुाव थानाय टाउनफोर बा सहरफोर बैफोरबायदि ओनसोलावनो
जोङो माखासे औ टेकन्नलजिजों
सोरजिनाय आरो दारिमिनफोरजों बेब'स्था खालामनानै दैखौ होबथानाय राहाखौ जों नुना नुनो हायो आरो बेबायदि जायगायाव अराय स्टेबोल सहर खालामनानै संसार जानायखौ जों नुनो दा जोंनि ओ गामि ओनसोलाव नाथाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों लानो हायाखै बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि सम आरो बोथोर फैब्लाथाय हाब हाफा मुवा जानांनायखौ जों नुबाय थायो आरो। दा आंङो बेनि मोननैसो माबाया राहाया बेनो नोंथां माने आं एसे आवगायाव जेरै सरखार आरि अनुस्थानफोर बेफोरबायदिफोरा बिफां लाइफांफोरखौ माने दैमानि रुगुङाव माबायदि गायनांगौ बा अबेबायदि जायगायाव प्रटेकसन होनानै होनांगौ बान्दोफोरखौ माबायदि खालामनानै होनांगौ? बेफोरखौ नोजोर होनानै मावोब्ला जोंनि माखासे बेफोरबायदि बान बानाफोरा एसे गोबांसिन माने खहा खालामनानै लांनो हानाय नङामोन आरो आं सानो।
औ नंगौ थारैनो औ।
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव माने दैबाना जायोब्ला माबायदि खहा खालामनाय नुनो मोनदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ। औ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय नोंथां ओ नोंथाङा जेखौ बुंदों बेयो गासिबो थारजोब नंगौ नोंथां दैबाना जायो ब्लाथ' माने जोंहा माने गोबाङै जों खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ जोंनि ओरैनो खाथि खालायाव' थ' आं इसेबां दैबाना जानायखौ नुनो मोना नोंथां नाथाय जोंनि एसे गोजानाव थानाय जायगाफ्राव माने दावबायहैयोब्ला माने गोबांथार माने दैबानाजों खहा जानाय जेरै दालांफोर बायसननाय लामाफोर गुगालांनाय बान्दोफोर गिसिखालांनाय बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव लोमसाव जोब नानै न' बां सिफायलांनाय औवा बागानखौ बुखु लांनाय बिफां लाइफां बायहोलांनाय सोरनिबा दाउ अमा बोरमा मोसौ फोथैलांनाय जों बेफोरबायदिखौ आं आंनि मेगनजों नु नुनो मोनदों आरोखि नोंथां दा माने दै बानायाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो जाबाय थाखायो नङा हबा नोंथां औ दै नाथाय दानि समनि दैबाना जानायखौ जों एसे आलादा रोखोमनि जों नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां। औ मानि थाखाय जों आलादा रोखोमनि नुनो मोननाय जादों होनबा सिगाङावनो जों बेखौ बुंनांगोन बिनि खारना जाबाय ग्लबेल वारमिं। ग्लबेल वारमिं जायोब्ला मा गोजां बोथोरबा जों अभार गोजांनाय मोनगोन गरम बोथोरबा जों अभार गरम मोन गोन अखा हानाय बोथोरबा अभार अखा हानाय मोनगोन। बा अभार मानि अखाखौनो हायै एखमबब्ला समाव बेबाददि रोखोमनि जों मोननो हा मा होनो बिबायदि रोखोमनि जायो आरो। नोंथां ग्लबेल वारमिंआ दा नैबेफोरनि खार'नाव माने जों दानि दैबानाखौ एसे आलादा रोखोमनि जै दैबाना जाबा मा हुलमुल हुलमुल दसे बेनो माने लोमसाव फैजोबनाय जों बेबायदि रोखोमखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। सिगां जों माने ग्लबेल वार्मिंखौ जों कन्ट्रल खालामग्रोनो हानांगोन अब्लानो जों बेबो लासै लासैनो एसे मा गोदोनि बायदि स्टाइप जाफिगोन आरोखि दैबानफ्राबो। दा बेनि थाखायनो जों मा बिफां लाइफां गायनायनि था औ।
आथिखालावथ' सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांगासिनो सिगां समाव जोंनि गेजेराव सुबुं अनजिमायाबो खम मोन नंङा होमबा दा सुबुं अनजिमाजों बांनायजों लोगोसे दा बे दि बिफां लाइफांनि मेनेज खालामनांगौनि राहाफोरखौ नोंथाङा नुदों नामा?
औ नुदों नुदों नोंथां नुदों औ। औ जोंनि ओनसोलावबा औ औ। जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव मा जायो माने सोलोंथाइ गैया नालाय बिदिनो सुबुं अनजिमा मा गावनि गथ' गथाय खांनायफोरखौ माने लिमिट गैयै खायसे खायसेखौ जों बिदि नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। दा नों सुबुं अनजिमा बाङोबाथ' नों न' बां बानायनो थाखाय जायगा नांगोन दा जायगा गैयाबा जों मा खालामो हादान सिफायहैयो हाद टानाव रायजो जाहैयो जों बिफां लाइफां दामफाय हैनायखौ नुयो। औ बारि बागान दंमोन बेखौबो माने गथ' गथाय जेव जेव गोनांखाय मा सिफायनानै बेयावनो जों बागानफोरखौ नों दानफायनानै रायजो जानांगौ बा न' लुनांगौ जायो दा नैबे बेफोरजों माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे माने बिफां लाइफां जोब बुलांनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां।
नंगौ थारैनो बेजों लोगोसे नैबेबो नोंथां ओ माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा सानफ्रामबो जिउआव थांनानै थानो थाखाय जानो आदारनिबो गोनां गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा बुंदों थारैनो माने बेनि थाखाय जों आबाद मावनो थाखायबो जों बिफां लाइफांखौ दानदों नङा होमब्ला?
औ नंगौ नंगौ औ। ओरैनो मेन बेनि गाहाय जाहोनानो सोलोंथाइनि आंखाल औ नंगौ जों बेखौ औ नंगौ औ। दे नोंथांङा मा बुंनो नागिरबावदोंमोन दायो। औ लोगोसे जों मा होनो दैबाना जानायनि आ रो मोनसे खार'ना जाहैबाय मानि मा जोंनावहाय टाउन सहरफोरनिखौ लासै नोंथां जेरै मा थांग्रा लामा केनेलफ्रा जि थिग नङा नैबे फोरबो माने मोनसे दैबाना जानायनि मोनसे खार'न आरोखि नोंथां बेनिफ्राय मा जोंनि ओनसोलाव जाहैबाय गासिबो लामा फ्रा मा फाक्का नि जाजोबबाय जेब्ला जों अखा हानाय जब जब अखा हानायनि सप्ता खनसे हायो अब्लानो माने बे दैया माने ओरैबो थांनो मोना ओरैबो थांनो मोना दिदोम जायगा दाबसेयावनो थाबाय थानांगौनि गोनांथि बा बिदि थाबाय थानो गोनां जायो आरो। दैफ्रा जायनि जाहोनाव माने टाउन सहरफोराव जों एसे अखा हाबानो दैबाना जानाय थाबाय जायै गारि मथर सालायजायै बैफोरखौ जों नुयो आरोखि नोंथां। दा बेनि थाखायनो जों मानि दै बोहैलांग्रा लामाफोर केनेल फोरखौ सिगां मा चेक खालामनानै लाग्रोनांगोन। जेरै जों गुबुन जायगाफ्राव नुयो चीन हादोरफ्राव जों नुयो बेफोरबादिनो जोंनि बेफोरबादि आदबफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव मानि बाहायनांगोन आरोखि नोंथां।
बाहायनांगोन नोंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां एगजामपोल होबाय बे समाव।
औ। दा नोंथां खोनादों नोंथाङा औ। जोंना समाबो जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो अब्ला जों बे समाव लाखिनोसै नङा होमबा नोंथां? फिन जों आरो सावरायनो सुबिदाखौ लागोन सम मिलायब्ला।
औ।
दे।